औ खुलुमबाय नोंथां, ओ नोंथां नोंथांजों गोदां खोथा बाथ्रा सावरायनासो नोंथांसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां। औ नोंथां जों हारि जा नै जोंनि जि आबहावानि थासारि बे आथिखाल आरो गोदोनि समाव गोबां सोलायनायखौ नोंथां बेनिनो नोंथाङा जो- ओ आबहावाखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बा आबहावानि गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोर बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा बेनि गेजेराव माबा मोनसे फोरमायथिनो हागोन नामा आंनो?
ओमफ्राय नोंथाङा आंनो आबहावा बे गुबुंल जानायखौ माबोरै होबथानो हायो नों बेखौ आंनो फोरमनो हादों आरो नोंथां होनबा खोनासंनो नोंथां जेनेबा आबहावाखौ गुबुंले जानायाथ' बे जोंनि जोंनि समाजनि बा जोंनि बुहुमनि थाखाय जोबोद मोनसे जेंना जोबोद मा खालामो बियो जों बे बुहुमाव थांनानै थानाय बेखौ जोबोद गाज्रि खालामो आरो जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो जिउ गोनां दावमा दावउसा जिब जुनार गासिबो मानसि दुमसि बे आबहावानि गेजेरजोंनो जोङो थांनानै दङ नाथाय बे आथिखालाव बे आबहावाया ओरैबायदि गुबुंले जाबाय दा आं बेखौ बेखौ गुबुंले जानायनि माबोरै होबथागोन आं बेखौ नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै जोङो उम सिगांङावनो मा खालामनांगोन जेनेबा जोंनि आबहावाखौ जोंङो होबथानो थाखाय जोंनो नांगौनिफ्राय बारा बिफां लाइफां गायनांगोन आरो ना मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनि बुहुमनि मोनसे ओरैबादि मोनसे ब बुथु बा मोनसे जोंनि थाखाय बाहायजाथाव मोनसे बेसाद जायखौ जोंनो बुहुमाव नांथारगौ बे बिफां लाइफाङा मा खालामो जों बयबो मिथिखागौ जोंनो अक्सिजेन गेस हगारो आरो कार्बनडाइ अक्साइडखौ जों हगारनायखौ बोना लायो। दा बे अक्सिजेन गेसआानो जुदि खम जालाङोब्ला जोंनि आबहावायाव ओरैबायदि गाज्रि जागोन जे जों बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गावसोरनि नांगौफोरखौ मोननो थाखाय बिथांमोनहा फानो फालांगि खालामो नाथाय बियो आबहावाखौदि बेसेबां गाज्रि खालामदों बेखौ बिथांमोना मिथिया आर ना दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ हागौनिफ्राय बारा जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ जेनेबा जोङो फांसे दामफ्लायोबा फांथाम फांब्रोय जों बेखौ गायनांगौ आरो मा खालामो बिफां लाइफाङा जेन'बा जोंनि बे गाज्रि गेसखौ बोना लागोन आरो मा खालामो जोंङनो बे अक्सिजेन होखारगोन आरोना बिफां लाइफाङा मा खालामो जोंनि हाखौबो मोजां खालामो आरोना हा खुरखानाय आरिनाय बेफोरखै होबथायो आरो दंबावो जोंहा जेनेबा जोङो माखासे कलकारखानाफोरखौ बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला कलकारखानानिफ्राय ओरैबाददि गाज्रि गेस ओंखारो जाय जोंनि आबहावा जों गुबुंले जायो जों बेखौथ' मिथिखागौ आथिखालाव जोंनि कलकारखानाया ओरैबायदि बांबाय नांनायनि बारा जाबाय कलकारखानानिफ्राय ओरैबायाददि बेसाद दिहुनो जायखौ जोङो बाहायाबाबो जागौ आं बेखौ सानो आरो जेनेबा आथिखालाव गोबां रोखोमनि सियार बायदि रोखोमनि प्लास्टिकनि मुवा दिहुनो प्लास्टिक आरि बिराद मुवा दिहुनो दा बे मा खालामो आरो जोंनि कलकारखानायाव माबदि सिगारेट माबा माबि बेफोरबायदि थांखु आरि बेफोरखौ दिहुनबाय बेफोर जोंनि आफावाखौ ओरैबायदि गुबुंले खालामो जेनेबा नों कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैखौनो साननानैनाय बेयाव मा जायो जेनेबा कलकारखानानिफ्राय उखुन बे ओंखारनाय उखुन उखुन्दै ओरैबायदि गाज्रि बे उखुन्दैआ जोंनि बारहावाजों ओरैबायदि गोरोबो बे खाथि खालानि सुबुंफ्राथ' ओरैबायदि देहायाव गारजि गाज्रि जानाय बा देहायाव माखासे खैफोदफोर बिसखौ बिथांमोना नुयो बिथांमोना खाथियावनो थायो नालाय बिसोर कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ बोनानै लानाय ओरैबायदि बिथांमोननि आथिखालनि बे हां लानायनि जेंना बेफोरखौ नुजानथिनो मोनदों बेनिखायनो आथिखालाव मा जादों हां लानायनि जेंना बेखौ मा होनो आस्थामा बेराम बे जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव बिराद जाबाय आरो बे कलकारखानाया मोनसे ओरैबायाददि गाज्रि खालामबावो जेन'बा बे कलकारखानानि कलकारखानाखौ बांसिन दैमा जिङाव लुयो आरो बा दै जिङाव लुयो मानो बिनि जा जाहोनानो जाबाय जेनेबा कलकारखानानि माखासे बाहायखोन्दा बे मुवा जायखौ जोंनो नाङा बियो मा हगार बेखौ मा खालामो बेखौ बिसोरो दैयाव हगार हरो दैयाव हगार हरनानै मा जायो बिनि दैखौ गुबुंले खालामो दैयाव थानाय माखासे जिबिफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनो बिथांमोना आथिखालाव कलकारखानायाव खाथि खालायाव ना आरि बेफोरखौथ' नुनो थांखाला मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गोगगो दैयाव गेलेनो मोना हां लानो मोना आदार जानो मोना बिसोर कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे गाज्रि मुवा बेसादखौ जानानै गावसोरनि जिउखौ खांनो सानो। जायो थिग ओमफ्राय बिनि उनाव मा जायो बिथांमोनहा बेराम जायो थैयो नाफ्राबो मानोना बियो दैखौ ओरैबायदि मोनसे जेंना खालामो बेनिखायनो कलकारखानाफोरखौबो जों बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो आरो बे जों आथिखालाव बे कलकारखानानिफ्राय मा जायो मानसिफोरखौ अनेक रोखोमनि सिगारेट आरि माबा माबि दिहुनबाय बेखौ सोबो मानसिफ्रा जा हाय बिदि सोबो सोबनानै बे हगारनाय उखुन्दैया जोंनि बारहावाजों गोरोबो बेबायदियैनो जोंनि माबाया जायो आरो जों आरो हानाय सेबां जों प्लास्टिकखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिखागौ प्लास्टिकखौ सावोबा गाज्रि मोनसे उखुन्दै ओंखारो बेयाव मा गेस थायो होनदों कार्बन मन' अक्साइड आरो दाइअक्सिन गेस बे गेसा मा जोंखौ केन्सार खालामो जायखौ जोङो बाहायनोनो नाङा आरो दंबावो जेन'बा गारि मथर बांद्राय जानाय आथिखालाव ओरैबादि गारि मथर जाबाय माखासे बिगियान आरो आरोन्दामोननि माखासे बिगियाननि गेजेरजों ओरै बेफोरबायदि ओरैबायदि गारि मथर ओंखारबाय जे टाउन सहरावथ' नों थाबायनो जायगाखौनो मोना मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सुबुंफोरा थाबायनोनो बासै आरो साख्रि मावनाय सुबुंफ्राबो आथिखालाव बांबाय टाउन सहरावथ' नोङो गोग्गो बारहावाखौ मोननो आसा दा खालामखा आथिालाव नों थाबायनोबो जायगा गैला ओरैबायदि गारि मथर पेट्रल खालामनाय डिजेल खालामनाय बे खामनायाव ओरैबायदि गाज्रि गेस ओंखारो जोंनि बारहावायाव गोरोबनाय थायो गोरोबो बिसोरखौनो हांबोयो आरो मा जायो बेयावनो बिथांमोना जोरनांगौनि बारा जोरा आरो थैयो थाब मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि सुबुङा बाजि बोसोर बारबानो बोरायो नाथाय गोदोनि समावमोन गोदो गोदोनि बारहावाया एकदमबारे मिथिंगाजों गोरोबा थानाय समाव सुबुंफोरा एकदमबारे सेजौ सेजौ नैजि गाहाम जोरोमोन आरो नाथाय आथिखालनि दिनाव मा बे गैला मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि बारहावायानो गाज्रिसै जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा थाब थाब थैलांलांगासिनो आरो आरो दंबावो जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा बे थिग आरो दानफायनांखाया माने बिफां लाइफाङाव दानफायनाङा माने ब'बेनिखौ बांसिन दानफनोनाङा जेन'बा हाग्रा हाग्रामा ओसोलनिखौ मानो होनना बुोब्ला बेयाव जि जुनार थायो बिथांमोनहा गेलेयो बेयावनो आदार थायो बेयावनो आदार जायो बेयावनो थायो बेनो बिथांमोननि मोनसे जायगा नाथाय आथिखालाव सुबुंफोरा बेखौ दानो जायो फानो रांनि थाखाय फानो नाथाय जिब जुनारफ्रादि ओरैबायादि खस्थ' मोनदों थानो जायगा गैला मानो गैला जायनि जाहोनाव मा सुबुं आरो जिब जुनारनि गेजेराव मोनसे दाङा बाजि सोमजिनाय जों बेखौ नुनो मोनगासिनो आरो सुबुं आरो मैदेर आरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि थाखाय आथिखालाव सुबुंफ्राबो थैयो मैदेरफ्राबो थैयो एखम्बा सुबुंफ्रा मैदेरफोरखौ बुथारो एखमबा मैदेरा सुबुंफोरखौ गाथारो आथिखालाव बिदिनो सोलिगासिनो दं आरोना बै गाहाय जाहोनानो मा बिफां लाइफां दानफायनाय बा हाग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांखौ दानफायनाय दा बै हाग्रा ओनसोलाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायो जायखौ जोङो आथिखालाव मोननोबो थाङा दा बेनि थाखायनो बे हाग्राखौबो दांफायनो नाङा जाय हाग्राफोरा जोंनि जों सुबुं बा जिब जुनार हगारनाय कार्बन डाय अक्साइद गेसखौ बोनानै लायो आरो जोंनो अक्सिजेन गेस हगारो नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों बिफांफोरा खमायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायावबो गोग्गो बारहावाया बियो खम जाबोनो हमदों आरो दा नोंथां आं नोंथांनो बे बाथ्राखौ फोरमायनानै जेन'बा नोंथांनो बुजायबाय जेन'बा जों आबहावाफ्रा मानो गुबुंले जायो। दा नोंथाङा आबहावाखौ बे आं होननाय आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ नोंथाङा माबोरै ख मोजाङाव लाबोफिननो हागोन बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होदों।
औ जागोन नोंथां नोंथाङा जे आंनि नोंथाङा जे आंनो जे आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय। ओमफ्राय नोंथाङनिफ्राय आबहावा गुबुंले जानायखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बा आबहावा गुबुंले जानायखौ जों माबायदि होबथानांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंना नोंथां? औ औ अब्ला नोंथांबा आं बुंनो थाङोदि आबहावा गुबुंले जानाया जोंनि जे मानसि सुबुं बांनाय बिफां लाइफां दानफायनाय कलकारखाना बा दारिमि मेलिसनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि दै बांद्राय बिबांनि गारि बाहायनाय बेफोरनो आरो ना नोंथां गुबै जाहोन बुङोब्ला। आरो आबाद फोथाराव गोबां बिबांनि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदिसिना बाहायनायानो बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला गिबियाव जों बिफां बिफांनि सोमोन्दैखौनो रुजुनो हायो बिफां लाइफां होनोब्ला जों बिफां लाइफां गायोब्लासो जोंहा माखासे-ओ आबहावाया सोरां जासिगोन आरो- माखासे बिबांनि बिफां लाइफां गायोब्ला ओ जोंहा बिफां लाइफां गायनायजोंनो जोंनि जे बुहुम बिखाया सोमखोर मिथिं गा-गाबाफोरा फैफिनगोन आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङा जोंनो जि जों हां लानाय हेंगारनाय अक्सिजेन गेस ओ हां लानाया गोनां जानाय अक्सिजेन गेस- बेखौ बिफां लाइफाङा एंगारो आरो जों हांनिफ्राय हां लानाय बा हां हगारनायाव हगारनाय गेस जि कार्बनडाइ अक्साइद गेस- बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिफां लाइफाङा सोबना लानानै माने सोदांफिनो आरोना नोंथां बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा मा जागोन अखा हागोन माने अखानि बिबाङा ख लांगोन आरो नोंथां अखा हानाय नोङा अखानि बिबांआ खम जालांगोन आरो जोंहा मा जागोन बुहुम बिखाया रानस्राव जागोन रानसाव जायोब्ला जोहा मा गोन आबाद फोथाराव आबादानो जानाय नंला बिदिनो जोंहा दैयाथ' थानाय नोंखाया बिदिनो जों जानाय लोंनायनि बुहुद आंखालाव गोग्लैगोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा- बिफां लाइफांखौ ओ रैखाथि होनांगोन बिफां लाइफांजों लोगोसे जोङो जि आबहावायाव थानाय माखासे जिब जुनार- ओ ओ दावमा दाउसा गासिखौबो जोङो रैखाथि होनांगोन बेफोर गासैजोंबोसो जोंनि बे आबहावाया बा जोंनि बुहुमा ओम थांनानै दं बा सोलिगासिनो दं आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा बुंदोंमोन ओ दारिमिन बायदिसिना बे दारिमिनआ जोंहा गोबां बिबांनि ओ माखासे मुवा बुस्थुफोर बेसादफोरखौ जों दिहुननाय जायो बे दिहुनन्थाइखौ जोङो खम खालामनांगौ हागौमानि मानो होनोब्ला बेफोरजों जोंहा माखासे ओ बिनि दारिमिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर बा उखुन्दैफोर बेफोर जोंहा गाज्रि खालामो नालाय बेनिफ्राय जोंहा दंबावो बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायनाय बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायनायानो जोंनि बे आबावाखौ गारजि खालामगासिनो बेबो मोनसे जोंनि- गुबै जाहोन आ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गंसे न'खरावनो गंथाम गंब्रै गाहाम गारिखौ जों मथरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदि जोङो गंसे न'खरानो गंब्रै गंबा गारि मथर लायाबालानो गंसेफोरजोंनो सोलिनो हायो बेखौ आं सानो आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंहानि ओ पाब्लिक जायखौ जोंङो रायजो राजाफोरनि थाखाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा बासफोर होयो बेफोर बासजों थांलाय फैलाय खालामोबा जोंहा बे गारि मथर बाहायनायनि बिबाङाबो खम जागोन सानो आरो बा गारि मटरनिफ्राय अंखारनाय उैखुमदैआबो खम जागोन बेखौ- सानो आरो बेनि अनगायै बुंनो थाङोब्ला जोङो गारि मथर सालायनायावथ' जोंनो गोनांथि जानाय माखासे दिडिजेल बा पेट्रल नांगौ। बे डिजेल पेट्रलखौ जोङो बाहायाबालानो जोङो जों मोनसे जि मोब्लिबारि गोहोजों खारनाय गारि बा मटर बेफोरखौ जों दिहुनना लायो बा ला- जोंबो बेखौ जोंङो बाहायनाया मोजां आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा आरो माखासे दाथ' गेदेर गेदेर ओ ओ सोहोरफोराव नुनो मोनो माखासे सि एनजि बायदिसिना बिदि मिथिंगायारि गेसजों खारनाय जोंहा गारिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा एसेबाबो मोजांसिन थासारियाव फैगोन आं सानो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो आबाद फोथाराव गोबां बिबांनि हासार रासायनारि हासार बा आरो एम्फौ फोथेग्रा मुलि आरो हाग्रा फोथेग्रा मुलिखौ जोङो बांद्राय बिबांनि होयोब्ला जोंहा मा जायो? हा गुबुंनायआ जोंहा जायो आरो नोंथां बे हा गुबुंनायजों लोगोसे जोंहाथ' आबाद फोथाराव माखासे दैफोरबो थायो नालाय बे दैफोराबो दैया गुबुंफागोन बेजों लोगोसे दैयाव थानाय माखासे एम्फौ एनला ना एम्बु खांख्राइ बेफोर गासिबो जोंहा थैलांगोन आरो जानि गेजेराव जोङाव बुहुमाव बा मिथिंगायाव बा आबहावायाव गोबां गिख्रंथाव थासारि सोमजिगोन होननानै आं सानो। बेखौ बाहायाबालानो जोङो मा खालामनांगोन जों माखासे न'आवनो खालामनाय जायखौ जों फेसेव हासार होननानै बुङो बे फेसेव हासार बा गोबोर हासारफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा ओ मुलाम्फा जागोन बा जोङो फिथाइखौ मोननो हागोन आरो आरो जेबो खहा जानाय नङा मिथिंगानि। थिग बेबायदिनो जोंहा माबानि सोदोबनि गुबुंनाय होनना बुंनो हायो जेरैहाय सोदोब गुबुंनाया माबोरै जायो होनोब्ला सोदोब गुबुंनाया जेनेबा गोबां बिबांनि जोंहा ओ अबा फांसनफोर हाबाफोर जायोब्ला मा खालामो जोङो बक्स दामो गिदिर गिदिर बक्स दामो बे बक्स दामनायनि जउनाव मा जायो जोंहा सोदोबफोरा गेबेङो बेयावबो जोंहा सोदोब गेबेनायजों माखासे खाथि खालायाव सोरगिदिं जोंहा दावराव दावसि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो दङ जोंहा दैनि गुबुंनाय। दैनि गुबुंनाय बुङोब्ला जोंहा बिदि आं सिगांआव बुंलांबाय दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे गाज्रि बा लेथ्रा दै बे दैयाबो जोंनि दैमा दैसाफोराव गोग्लैयो आरो गोबां फोरानो दैमा दैसायावसो मा खालामो ओ जिब जुनार थैनायफोरखौ गारहरलाबायो दाखोर दाला फोरखौ गारहला बायो बेफोरजों जोंना दैया गुबुङो। जों दै गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय मा खालामनांगौ बेफोराव जोङो दैखौ दैयाव जोङो जानला मेला जाबोर जादोरफोरखौ गारहरलाबाय नाङा आरो दैखौ जों साखोन नो लाखिनांगौ दै गैयाब्लानो जों जों बुहुम बिखियाव जिउ गोनां जि बुस्थु सुबुंनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जिब जुनार गासैबो जोङो दै गैयाबानो थांना थानो हानाय नङा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थांबावनो हायो जे ओ जेनेबा दैया जोंखौ दैखौ माबायदि जोङो हेफाजाब खालामनांगौ बा दैखौ जों माबोरै संरैखा खालामनांगौ दै बुंनायखौ होबथानो थाखाय बा संरैखा खालामनो थाखाय जों दैखौ संरैखा खालामनो होनोब्ला